औ नोंथां नोंथाङा आंनो दान्दिसे सम होनो हागोन ना
हागोन नोंथां हागोन
आं नोंथांजों मोनसे बेसेन गोसा आयदानि सायाव सावरायनो सानदों।
औ औ नोंथां।
बे आयदायानो जाबाय मिथिंगाखौ लानानै
अ नंगौ नोंथां जोबोद मोजा आयदा
औ नोंथां दा जों मिथिगौदि मिथिंगाया जोंनि थाखाय बेसेबां गोनां
नांगौ नोंथां
आरो मिथिंगानिफ्राय जों मा मा बेसाद मोननो हायो।
औ नोंथां।
आरो जोंनो गोनांथि जानाय बेसादफोरखौ जों मिथिंगानिफ्राय मोनो होननानै जों मिथिखागौ।
औ नोंथां।
दा नोंथाङाखौनो आं गुरैयै खावलायहरनाय जाबायदि नोंथाङा बेनि सायाव आंनो गुवारै फोरमायनो होगोन होननानै आं सानो।
हागोन नथां हागोन, जोंहा मिथिंगा होनना बुङोब्लाथ' जे जोंनि थानाय गासिबो बिफां लाइफां हाजो होला जिब जुनार दाावसिन दाउला गासैबो जेरै हा दै लाजोबनानैनो बुजिबाय नङा होमब्ला नोंथां?
औ नोंथां।
जोंहा मिथिंगा जों आथिखालाव नुनो मोनदों जोंनि मिथिंगाया गोदो बा सिगां समफोरनि बायदि नंलिया एसेब्लाबो जों सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनदों।
जेरै गोदो-गोदाय समफोराव जोंहा मिथिंगानि माखासे, ओ जोंनो होलांनाय जेनाखि गोजोनमोन बे गोजोना माने एसेबाबो खमायलांबाय। गोदो गोदायनि समफोराव जोंहा ओ मिथिंगाया जोबोद निजोम आरो गुसु मोजांमोन समानावनो थायोमोन। नाथाय आथिखालाव जों गोबां माने ओ दानि थासारियाव गोबां बेफोरबायदिनो गरम जानांनाय, दैबाना जानांनाय बा गोबां बांग्रि बा गोबां बेफोरबायदि माने मिथिंगायारि जाथाय जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो, नंङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
औ नाथाय आथिखालाव जोंङो थेवबो सुबुं माहारिया बिफां- लाइफां दाननाय दैफोरखौ गुबुंले बा लेथ्रा खालामनाय लोगोसे जोंनि बारहावा बेखौ आबहावा बा बारहावा बेफोरखौ माने गुबुंले खालामनाय जों आथिखालाव गोबां नुनो मोन दा आं बेखौनो बुंनो सानदों नोंथां ओ जोंनि मिथिंगाखौ मिथिंगाया जोंनो मा मा होदों बेफोरनि सायाव। जोंनो मिथिंगायाव मिथिंगाखौ बुंनो थांङोब्ला जोंहा मिथिंगायाव बिफां लाइफांङानो जोबोद मानि जोंनि माबा बा होसिन्नाय आरो ओ जिउ खांनायाव गोनांथार मोनसे बाहागो। बियो
औ।
जेरै जोंहा जों हां लानायाव जेरै बिफां लाइफांङा ओ जोंनिफ्राय हगारनाय जेनाखि कार्बन डाइ अक्साइड गेस बेखौ बियो बोनानै लायो। लोगोसे बिथां सरि माब बिफां लाइफाङा हगारनाय जेनाखि ओ अक्सिजेन गेस बेखौ जों बोनानै लायो नङा होमबा नोंथां? जेरै बेल' नङा बिफां लाइफाङा जेरै गाससिबो कार्बन डाइ अक्साइद गेसखौनो बोनानै लायो जेरै कल कारखानानिफ्राय ओंखारनाय माखासे गेसफोर। बेफोरबायदिनो ओ गासैबो नाखि माबाफोरखौहाय गेसफोरखौ बियो बोनानै लायो। आरो मिथिंगाखौ मोजां खालामा आरो नंङा होनबा नोंथां? नाथाय जों बाराद्राय बेफोरबायदि कलकार खाना बा बायदि बायदि इन्डास्ट्रिफोरनि गनाय माखासे गाज्रि गाज्रि गेसफोरखौ बेफोरबायदि बिफां लाइफांङाआ बोना लाबाय थानांगौबा बे मालाय जुदि बिफां लाइफांनि बिबांङा खम जांलाङोबा माने बिफां लाइफाङाव बेखौ माने सानसे सम सहायनो हैनाय नंङा बिदि जाहैगोन आरो, नंङा होनोमबा नोंथां? दा आथिखालाव जोंङो गोबां नुनो मोनदों, बिफां लाइफांफोरखौ दाननाय बा बेनि माखासे ओ गासैबो बिफां लाइफां बा जेरै मिथिंगायारि सम्पद मिथिंगायारि सम्पद जेरै दैनिफ्राय बाला अन्थाइ बोखांनाय माखासे खैला खनि जावखांनाय लैथो गिदिर गिदिर सिंनिफ्राय माखा गोबां माने ओ मुवा बेसादफोर बोखांनाय बेफोरबायदि आथिखालाव मैखोमै सोलिगासिनो नङा होमबा नोंथां? गासैबो हादोरावनो। दा जोङो बेफोरबायदिखौ होबथायाबा ओ लासै लासै इफोरबायदिखौ जोङो ओ खम खालामलांनो नाजायाबा सानसे समाव जोङो गोबां गिदिर गिदिर मिथिंगायारि जाब्रबथाय बा जाथायजों जोङो माने भुगिनांनो गोनां जागोन आरो नङा होमबा नोंथां? जायनि जाहोनाव बिनि भुगिनायखौ जों आथिखालावबो नुनो मोनदों नङा होमबा जेरै ओ बिफां ओ सररि माबाफोरा दैबाना जानानै गोबां न' बां बायसिननाय बिफां लाइफांफ्रा बोहै खारलांफानायखौ नुनानै न' बां गुबुलांनाय जिब जुनार एम्फौ एनला दाउसिन दाउला ओ जिउ खहा जालांनायखौ जों नुनो मोन्दों। जुदि जोङो बेबायदि ओ माबाखौ खम खालाम बेफोरबायदि माबा खालामनायखौ ओ मिथिंगायारि सम्पदफोरखौ बोखांनायखौ बा बेफोरखौ बाहायनायखौ जों खम खालामाबा जों माने गोबां बेफोरबायदिनो उन दा आंनि बुंनाया बेनो बेबो मोनसे बुंबोनांगौमोन आङो नाथाय समा जोबोद खम जोंहा मानि थिंगानिफ्राय मा मा मोनदों जेरै जोङो मिथिंगानिफ्राय गोबां माने जों नुनो हादों आरोखि जोंनो जेनाखि जों जेरै न' लुना थानाय बिल्डिं बानायनाय ओ अन्थाइ बाला फोरखौ बोखांनाय जेरै गिदिर गिदिर बिफां लाइफांफोरा जोंनो गोबां खामानियाव होयो। बे सैथो नङा होमबा नोंथां दा जोंहा माने गोबां बेफोरबायदि मिथिंगानिफ्राय मोननो हायो जेरै जोंहा ओ बुंनो थाङोब्लाथ' गासैबो जेनाखि मोननाय मुवा बेसाद बे गासैबो मिथिंगानिफ्रायनो मोनजोबखानाय नङा होमबा नोंथां बाला अन्थाइ बोखांनाय होन बिफां लाइफां होन जों गादसैबो मिथिंगायाव जा मोनो बेजोंनो बानायनाय गासिबो नङा होमबा दा नों थाङाबो बे मिथिंगानि सायावहाय मा-माखासे खोथाफोर आंनो फोरमायना होदो नामा नोंथां?
औ नोंथां हागोन नोंथां दा जोंना मिथिंगा होनना बुङोब्ला जोंनि जिउ खांनायाव मोनसे मैखोम बिहोमा होबोनाय।
औ नोंथां।
बुहुमाव थानाय जिमानखिनि जों नुनो मोन्दों जिब जुनार दावसिन दाउलानिफ्राय हमनानै थांना थानो हानाय मोनफ्रोयबो जिबानो थोंजोङै एबा खोंस्लायै मिथिंगानि सायाव सोनारो होननाय जों मिथिखागौ आरो ना नंगौना नोंथां?
औ नोंथां नंगौ।
बे मिथिंगायारि बेसादखौ जों माबोरै संरैखा खालामनो हागोन एबा रैखा खालामनो हागोन बेयो मोनसे गोदोर सोंलु जानानै फैदों।
औ नोंथां।
जों मिन्थिगौदि मिथिंगाखौ बांसिन गुबुंले खालामहोबोदों होनब्लाथाय सुबुं माहारियानो गोग्लैयो।
औ नोंथां।
मानोना सुबुङा गावनि गोनांथिनि थाखाय गोबां आरोंदानि हेफाजाबै एबा नांगौखिनि मुवा बेसादखौ मिथिंगानिफ्राय मोननो थाखाय गोबां आयदा खायदै खालामनानैबाबो मिथिंगाखौ गेब्रें होबोदों।
औ नोंथां।
एबा गुबुंले खालामहबोदों दा बुंनो थाङोब्ला जों नुनो मोनगोन सुबुं अनजिमा बां बोनाय लोगो लोगोनो जोंनि जाग्रानि गोनांथियाबो बांबोदों। दाबसे हायावनो दान्दिसे समनि गेजेराव गोबां जामुं मोननो थाखाय जों हायाव बायदि बिस गोनां मुलि बाहायनायखौबो जों नुनो मोन्दों।
औ नोंथां
दा बुंनो थाङोब्ला जों हायाव जाखिनि इउरिया हासार बाहायो एबा एम्फौ फोथैग्रा मुलि बायदिफोरखौ बाहायो अब्ला हाजों लोगोसे हायाव थानाय जिमानखिनि गुन एम्फौ एनलाफोराबो मिथिंगानिफ्राय
औ नोंथां
जि जोंनि मिथिंगायाव थानाय दै याबो गुबुंले जाबोनो हमदों
औ नोंथां
जुदि सुबुं माहारिया बेखौ मोनथिनानैबो मोनथियै बायदि मिथिंगाखौ आ गुबुंले खालामबाय थायोब्ला जों उनाव इयुनाव फैगौ समाव बेनि मोनसे गिख्रोंथाव नुथाय जों नुगोन
औ नोंथां
बेनि थाखायनो आं सानोदि जों जेसेबां हागौ मिथिंगाखौ संरैखा खालामनायनि आदब खायदा जों लानांगौ जाहाथे जोंनि इयुन जोलैया बेफोरखौ इयुनाव नुनो मोनो बेजों लोगोसे जों नुनो मोनबोदों सुबुं माहारिया बांबोनाय लोगोनो मिथिंगायाव थानाय जाखिनि जिब जुनार बेसेन गोसायारि एबा आबहावाखौ लाखिनो थाखाय जाथोंजों एबा खेंस्लायै मदद खालामबोदों बै बेसेन गोसा जिब जोङोलाबो खमायबोनो हमदों
औ नोंथां
आरो बेफोरबायदि जिब जुनारखौ जों दानिफ्रायनो सरैखा खालामाबा एबा होबथायाब्ला बेखौ जों इयुनाव नुनाय नंलिया होननानै जों सानो
औ नोंथां
दा आं नोंथांखौ फिन गुरैयै मोनसे खावलायहरो जों माबायदि राहा खालामो ला मिथिंगाखौ जों रैखा खालामनो हागोन
औ नोंथां हागोन ओ नोंगौ नोंथां बे खोथाया जिहेथु जोबोद मोजां सोंथि जों मिथिंगाखौ माबोरै रैखा खालामनो हागोन होनना बुङोब्लाथ' जोङो ओ मिथिंगाखौ रेह खालामनाया रावबो खालामा जों सुबुं मोनसे सुबुं माहारियानो खालामनांगोन नङा होमबा
जोंहा ओ बेफोरबायदि ओ माबाखौ मिथिंगाखौ रैखा खालामनोबा जोंहा गोबां माने बिफां लाइफां गायनांगोन बेफोरबायदि गिदिर गिदिर जेनाखि हाग्रा बंग्रा हाजो जावखानाय आरो बिफां लाइफां दानफायनाय बेफोरखौ जोङो बन्द' खालामनांगोन बेफोरखौ जोङो लासै एसे खम खालामनांगोन लोगोसे खम खालामनानै जोङो बिफां लाइफां गायनायाव गोबां ओ खामानि मावनांगोन बिफां लाइफां गायनांगोन बिदिनो जोङो बिदिनो माबानि बुहुमनां जेनबा ओ
ओ वर्ल्ड इनभ इनभारमेन्ट दे बेफोर फालिनाय समावल' जोङो बिफां गायनानै जाया। बिफांखौ जोंङो सम मोनबानो गोसो जाबानो बिफांखौ गायनांगोन। नंङा होमबा नोंथां
औव नोंथां।
औ बिदिनो जोंहा जेरै गारि मथर सालायनाय उखुन्दै बेफोरखौबो जोंङो गारि मथरखौबो खम बिबांनि बाहायनो नांगोन। लोगोसे जोंहा दैयाव जेरै गुबुंले आथिखालाव गोबां बिबार बिबार प्लास्टिक बिदिनो गाइखेर बेफोरबायदि मुवा गाज्रि मुवा बेसाद गनायफोरखौ दैयावहाय बन्द' खालामनांगोन मानो होनोबब्ला गाइखेर आरो बेफोरबायाददि प्लास्टिक बयदिसिना गारनाया मोनसे पयजनसो जायो। दैयाव जों गलब नंङा होमबा
औ नों
बेखायनो जोंङो दैखौबो बेफोरबायदि मुवा बेसादखौ गारालासिनो जोंङो मोजां खालामनांगोन मोजां साफा खालामनांगोन दैफोरखौ लोगोसेनो जोंहा आरो जेरै बेफोरनि एसि कुलार बेफोरबायदि सालायनायखौ बन्द' खालामनांगोन एसिफोरा जोंखौ सिगांजोंहाय थान्दा हैयो नाथाय उनजोंहाय गोबां जोंनि ग्लबखौहाय माने वार्म खालामो दा बेखायनो जोंङो बेफोरबायदि माबाफोरखौहाय बन्द' खालामनांगोन आरो। सिगां समाव जों जेरै एसि गैयालासे फांखा गैयालासे थानो हायो। थाबोनो हाबोदों आबै आबौ मोजांङैनो दं। थिग बेफोरबायदिनो जोंङो अब्ला जानगोन आरो बिजा फिनगोन बेफोरबायदिखौ मदद खालामनानै लासै लासै बिफां लाइफां गायनाय आरो जोंनि मिथिंगाखौ साब सिखोन लाखिबानो नांगोन नोंथां। दा जोंहाथ' समाबो जाबायानो बिदिब्ला नंङा होमबा नोंथां।
औव नोंथां।
औ बिदिब्ला जोंङो उनसै औ नोंथां।
बिथांजों आंङो राय्लायनानै जोबोर गोजोननाय मोनदों। आरो आसा खालामो। इयुनाव फिन खेबसे लोगो मोनफिनगोन होननानै?
औ नोंथां औ दे जागोन बिदिब्ला नोंथां गोजोन्थोंसै।
गोजोन्थों नोंथांमोन